हेलौ।
ओं हेलौ नोंथां औ।
औ औ नोंथाङा दङबा।
ओं ओं दायो ओरैयनो दथ'यो।
औ नोंथांजों जोंनि दा गामि ओनसो ओनसोल आरो नोगोर ओनसोलनि ओ बेफोरनि फारागथिखौ सावरायनो होननानै ओ नोंथांजों सानदोंमोन एसे सावरायजागोन ना?
औ‌ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
दा नोंथां ओ गामि होननानै बुङोब्ला बा सोहोर होननानै जुदि जोङो बुङोब्ला नोगोराव सोहोराव बा जोंनि गामियावहाय गोबां फारागथि दंङ नंङा होमब्ला नोंथां? दा बिनिनो सोमोन्दै औ दा नोंथाङा बिनिनो सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होग्रोदो।
औ नोंथां ओ गामि होनोब्लाथ' जोंहा एसे फिसा जायो नोगोरनि जेनेबा रुजुनायावहाय जेरावहाय जोंहा सुबुं अनजिमाफोरा एसे खम जायो आरो गामियावहाय।
औ नंगौ नोंथां।
दा जों गामि ओनसोलाव आरो सोगोर ओनसोलाव जोंहा माने गोबां फाराग दं आरो जेनेबा जोङो गामि ओनसोलाव जोङो बांसिन जोङो खौसेथि थानायखौ आं नुनो मोनो आरो मानसिफोरखौ।
औ औ।
जोङो गामि ओनसोलावहाय जेनेबा बांसिन मानसिफ्रानो आबाद मावग्रोयो जेनेबा। दा बे आबाद मावलायनायाव आं माने गामिफोरावहाय जेनेबा मोनसे सासे मानसिया माने मोनसे न'खरा गुबुन मोनसे न'खरखौ जेनेबा हेफाजाब होलाय लायो आरो जेनेबा हाखौ बायाबा एसे माबा बायाबा।
औ औ
औ नाथाय नोगोर ओनसोलाव बेफोरखौ जों नुनो मोननायखौ खम नुयो आरो मानोना नोगोर ओनसोलाव बयबो गावबा गाव गावबा गावखौ जों बांसिन नायनाय नुनो मोनो आरो दा जोङो गामि ओनसोलाव खौ हाय जोंहा मिथिंगाजों साग्लोबनाय जेरै बिफां-लाइफां ओ ग्रिनारि बिदिनो दुब्लि आरो मानसिफोरनि फिसिनाय मोसौफोर बोरमा बिदिनो जिब जुनार। गासैबो जों माने जयै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोगो बिब्दिनो आरो औ दा नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंदेरबावनो सानदों नामा बेवहाय?
अ आरो जेनेबा नै नोगोर ओनसोल आरो गामिनि फारागथिखौ नायोबा जोङो जेनेबा नोगोर नोगोराव जेरै लामाफोरा मोजां। ओ जोंनि गामियावबो बिदिनो मोजां जाबोनो हमबाय नंङा होमबा नोंथां? ओ नाथाय आङो औ नोगोर ओनसोलनिफ्राय गामि ओनसोल खौ मोजां मोनसिनो आरोना नोंथां दा बिनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा ओ जोङो गामि ओनसोलाव बे गारि मथ थर नि जिथुनिखि साउन पलिउसन बे दावराव दावसिखौ जों थारमाने गामियाव मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ।
दा बेयाव जोङो एकदम पिसफुल गामिया माने मोनसे गोजोन ओ जायगा होननानै आं सानो आरोना नोंथां दा नोगोर ओनसोलाव औ नोगोर ओनसोलावहाय थारमाने ओरैबायदि ट्रेफिक भिर गारि मथर गारि गुरा माने मानसिनि साय गारिखौसो बांसिन नुनो मोनो आरो ना नोंथां दा बेयाव जोंहा साउन्ड पलउसनजों लोगोसे बेवहाय एयार पलुसनबो जायो नङा होमबा नोंथां? ओ मानो होनब्ला औ मानो होनब्ला बेयाव साउन पलसना ओरैबायदि खालामनाया आरो एयार पलुसना जाहैबाय बे गारिनिफ्राय जिथुनिखि उखुन्दै नैबे उखुन्दैयाबो जोंनि बारखौहाय गाज्रि खालामो आरो ना नोथां। दा थिग बिबायदिनो जुदि ओ नाथाय दानि नैबे । धोनिग जुगाव आरो ना गोदान जुगाव गोबाङानो गामियावबो गारि मथर जाबाय। दोनिब्ला अब्लाबो अब्लाबो आरोना नोंथां ओ। टाउन सहरनिफ्लाय जोंनि बे नोगोर गामियारिया गामि ओनसोलावहाय। माने एसे खम आरोना गोजोना दाबो दङ बेयाव। बिदि सानो आरो आरो नों गरमखौ होननानै बुङोबाथ बेयाव दा। जोंनि ओनसोलाव जिनिबा गामि ओनसोलावहाय। ओ बिफां लाइफां दुनियानि मोजां मोजां बिदिनो बायदिसि। ना सिंङिरिखौ नुनो मोननाय आरो बिजों लोगोसे सायहा गोलैयो। बिफां लाइफां बारा दा बेफोरनि थाखाय। गरमाबो एसे खम जायो नाथाय नों जुदि टाउनाव। ओ थाङो अब्ला बियावहाय बिफां लाइफ। फांबो गैया बिल्डिं बिल्डिं बिल्डं बिल्ड। दिंजों लोगोसे आरो गारि मथर गारि मटर दा बेफोराव आरो गरमा बा। आरा जायो आरोना नोंथां ना नैबे गरम। औ गरम होननाय लोगो जोंनि। ओ देहायावहाय इफेक्ट खालामो बेफोरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ दा इफेक्ट आमनाय लोगो लोगो जों देहायारि फा। फाहामथायावबो माने। ओ गोबां खरसाबो जायोबा जोङो मोनसे गोग्गो देहा मोननो थाङा आरो ना। ।
औ नोंगौ नोंगौ दा जोंना। ओ गामि ओनसोलाव थानायाथ मोजां जेनेबा जोङो। दावराव गैया बिननो पलिउसनाबो नोगोरनि रुजुनायाव एसे खम जायो। बेफोरखौ नायनानै जों माने गामियाव जों बांसिन पिसफुलै थानो हायो आरो मानसिया आरो जोङो खाथि खा। खोलानि मानसिफोरजोंबो मोजां सोमोन्दो थायो नालाय गामियावहाय।
औ नोंगौ नोंगौ नंगौ।
औ गामियाव थानाया जेनेबा बेल मोनसे जेनेबा एसे बेसेदमोबैसे बुंनो हायो जोङो। जेनेबा जोङो सोनोगोस सोहो सोहोरफोरनिफ्राय जोंना एसे गोजान जायो नालाय जायगाफोरा।
औ औ औ औ नंगौ ।
जों जेनेबा माब्लाबा इमारजेनन्सि जाबाय जेनेब्ला जेनिबा देहायारिनि इमार। जेन्सि जाबाय आरो जेनेबा माब्लाबा।
औ औ।
अब्ला जोङो ओ देहा फाहामसालिफोराद जोंना बांसिन नोगोरफोरावसो थायो नालाय दानि दा। सिमबो आरो जेनेबा औ बिसिम बिसिम थांनायाव जेनेबा जोंहा माब्लाबा एसे। उसुबिदा जायो‌ आरो जेनेबा बांद्राय इमारजेन्सि। टार सिटुवेसनबाथाय औ औ माखा माखासे गामियाथ बहुत मोजां नाथाय बेफोरल ' एसे दासिमबो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ औ नोंगौ नोंगौ नों थाङा थारैनो बुंदों जे औ।
औ औ।
औ। नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों जे नैबे ओ इमारजेन्सिफोर जायो होनबा दा ओ जोंनिया गोबां गामि दङ बेफोरबायदि बिथुरिया गामि जेरावनोखि जोंनियाव हस्पिटेल गैया नङा होमबा नोंथां? दाबा हस्पिटाल औ हस्पितालजों लोगोसे जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ गोबां सोलोंथाइनि ओ गिदिर गिदिर जेनेबा कलेजफोर गैया नङा होमबा नोंथां?
उम उम उम।
औ बे मोनसे ओ‌ बिनि थाखायनो उन जाना दं आरो गामिया बे नंगौ नोंथां थारैनो।
औ औ नोंगौ जों आरो नोगोरफोराहा जाहैबाय बिदिना गासैबो जानांगौ जेनेबा खाथियावनो थाजोबो नालाय। बिसिना जोङो जेनेबा बिसोरो सशपिं होनबाय जेनेबा बिदिनो दे देहा फाहामसालि आरो गोबां स्कुलफोर इउनिभारसिटिफोर बेफोर गासैबो नोगोरफोरावनो बांसिनखो थानाय नुनो मोनो नालाय।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिसोरना बेवहाय सुबिदा जाबाय आरो मोनसे।
औ बे मोनसे ओ बे मोनसे ना बे गामियारि ओनसोलखौ बिराद फावसायना दोननो आरो ना नोंथां दा जों जुदि गामि गामि जुदिअ' ओ किसुमान इ बिया लानानै जुदिअ मोनसे जेनेबा हेल्थ केयार सेन्टार जुदिअ खालामदों जेनेबा एसे फिसा साब सेन्टार खालामदों अब्लाबो बियो जोंनि थाखाय ओ थोजोबा आरो ना नोंथां। थां मानो होनबा बेयाव औ औ माबाफोर जुदि। ओं एक्सिडेन्टफोर जायोबा हमना ला फिसा फिसौ अब्लाथ' हाबायनो खिन्थु जुदि गोदो गिदिर एक्सिडेन्ट जाबाय बा माबा मोनसे बिदिनो हथात माबा मोनसे जाबाय बेयावहाय जुदि ओ जोंनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जोङो सोहोराव खारनो गोनां जायो आरोना बे खोथाया नोंगौ सैथो नोंथां।
औ औ बेनो नोंथां दा जोंना जों नुयो बांसिन माने गामिफोराव दासिमबो माने जोंना लामाफ्रानो मोजाङै जानो हमाखै आरो माने फोनांजाब राहायानो गोबां ओ खम आरो दासिमबो। बिदिनो गारि गारि गंसेयानो हाबजालायो दासिमबो बर' गामि फोर जेनेबा बर'ल' नङा ओ गोबां गामिफोर नुनो मोनो आरो दासिमबो जोंनि समाजावहाय। दा बेफोर जुदि आरो लामा फोरा मोजां जायोब्ला बिदिनो देहा फाहामसालिफोर आरो सो बिदिनो साब सेन्टारफोर फिसा फिसा गामि बिदिनो ओ हरो हरोब्ला होमबाना जोंहा दाबो गामियाव थांना थानाया साबसिन जाबावगोन आरो आरोबाव।
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ एसे गोरलै जागोन आरोना ना ना ओम सोहोराव थांनो था थायबो नोंथां दा ओरैबायदि जोंनि ओ गामि ओनसोलावहाय दङ जे। रां रुफानि जेनेबा गोबां ओ खस्थ' नङा होमबा नोंथां। दिनै मावबाय दिनैनो जानानै जोब बाय बेफोरबायदि दङ गाबोन जानोबा गाबोन मावनांगोन दिनै जानोबा दिनै मावनांगोन। दा बेफोरबायदि मानसिया हथातफोर जुदि माबाफोर मोनसे गिदिर बेमारफोर जुदि। गोग्लैना होयोबा डाइरेक्ट थैखानायसो नङा होमबा नोंथां मानो बा जों ओ सोगोराव थांगौ मानि नोगोराव थांगौ मानि। जोंनो गारि मथरनि रां नांगोन गारि मथर भारा होनांगोन आरो बेयाव। जों फाहामथाय लानो थाखाय आरो बेयावबो रां थांगोन। दा थिग बेबायदियाव गोबां ओ न'खर दङ। जे बेफोरखौ एफर्टस खालामनो हाया आरो ना रांनि एफर्ट आङो सानो। बिनि बिथिङाव जुदि एसे ओ नोजोर होनानै। गामि गामि देहा फाहामसालि जुदि हरोबा। ओ गामि गामि नङाबाबो हमना ला गंथाम गंब्रै गामिजों मोनसे।
औ।
बेबायदिबा माने ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाहाय ओ थां थांना थानाया आरो गोरलै जागोन आरो नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ औ नंगौ। बिब्दिनो जेनेबा मोनसे मोजांबाथाय मोनसे गाज्रि होननाय थाखायो होननाय बायदि जाहैबाय आरो नोंथां। जोंना गामियाव जेनेबा जों। थानो थाखाय मोजां नाथाय बेफोर दानि जों सावरायलांनाय बेफोर खोथाया एसे जेनेबा दासिमबो। उसुबिदा आरो।
उसुबिदा औ नंगौ।
ओनसोलाव औ नोगोर ओनसोलावबो माखासे बुस्थुआ मोजां।
नंगौ नोंथां आरो सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि खेथ्रआवबो जोङो। ओ साननो थाङोबा नेै ओ गोबां गामियावनो। गैया गुदि फरायसालि। गैया नङा होमबा नोंथां औ दा नैबे। बेफोरबायदियाव जेनेबा जोङो एसे फावसायना दङ'।
औ।
उम आरो औ। बेबायदिनो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा माखासे मोजांबा माखासे गाज्रि।
औ औ।
नङा होमबा नोंथां दा सो औ दा लामाफ्राबो थिग बेबायदिनो सोहोरफोरनिया मोजां फाखा। जोंनि गामियारि ओनसोलफोरनियाबो गोबाङानो मोजां जाबाय नाथाय अब्लाबो। थेवब्लाबो एखदम बिथोरिया गामिफ्राव दाबो नोंगौ नोंथां गारि साखा खब्रैआनो हाबजाया।
औ औ नोंथां बेनो आरो। दा जुदि बेफोर जेंनाखौ जोंना गामियाव सुस्राङोब्ला जोबोद। मोजां जाबावगोन आरो गामियाव थांना थानायाबो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो। होनबा जोंना समाबो जा औ औ। औ दा बेयाव बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां।
औ दे गोजोन्थों औ।